खोनाबाय नोंथां खोनाबाय। खुलुमबाय खुलुमबाय। आंबो नोंथांनिसिम जासिहर नाय जाबाय दा नोंथाङा आङो आबादथिलिनिफ्राय फैदों गय आबाद मावनानै नंगौ नंगौ अ बिदिब्ला नोंथाङा फानलु आबाद मावनायनि बारै आंनो फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां फानलु आबाद मावनायनिबारै नोंथाङा फोरमायनो होगोन
दे फोरमायलांसाय
नोंथांनो फोरमायनोसै आं नोंथाङाबो इयुनाव बेफोरबायदि मावनानै जानो हागोन नोंथां जेब्ला नोंथाङा फानलु आबाद मावनानै नखरखौ बोरै दानो एबा बोरै मुलाम्फा खामायनो आं नों नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायलांना होनोसै जाहाथे नोंथाङा मालाबा इयुनाव फानलु आबाद मावनानै जिउ खुंनांगौ जायोबा नोंथाङाबो बेखौ मावनानै जानो नो हागोन आरो बानलु आबाद बुङोब्लाथ जोंहा सिगाङावनो गोबां बिबांनि नोंथाङा बेफार फालांगि खालामनोबा नोंथाङा बुरजा बिबांनि हा नांगोन आरो खमैबाबबो जि बिघा नैजि बिघासो खालामनांगोन आरो बेवहाय नोंथाङा माखासे खामानि मावग्राफोर लानांगोन आरो जायखौ बुङो लेबार एबा हाजिरा मानसिखौ लानांगोन सिगांग्रोथ जोंनि आसामा
बानलु आबाद
थाखाय मोजांखा मानो होननानै बुङोब्ला फानलु आबाद मावनो थाखाय नैजि डिग्रि सेलसियासनिफ्राय था ब्रैजि डिग्रि सेलसियासनि बिदुं नांगौ आरो नोंथां ओमफ्राय बेबो अखाबो हानो मोना बारा एसे खम खम हानांगौ ओमफ्राय बेखौ बिनि उनाव बे जाय जायगायाव नोंथाङा फानलु आबाद मावगोन बे आबादथिलि दरहा जानो मोना आरो नोंथां एसे गोजौ जानांगौ नङा होमबा मानो हबा गाहाय जायोब्ला दैया बुंफबबाथाय अखाफोर हाबाथाय जमा जायोब्ला फानलु आबादा ! ! ! थैगोन आरो नोंना थैगोन आरो बेनिफ्राय नोंहा गोबां बिबांनि मा जागोन खहा जागोन बेबायदिनो नोंथाङा बेनि उनाव हानि माबाखौबो ओ हानि बे फिस लेभेल होनो आरो नोंथां जायखौ बुङो बे नबेल हायद्रजेन बेखौ नोंथाङा बै आ बिफानाव थांनानै हाखौ टेस्ट खालामहोनांगोन आरो बारा बारा इसिबो जानो मोना बाराद्राय बेसिबो जानो मोना बेनि उनाव नोंथाङा हालवग्रनानै लादो नोंथां हालेवनानै खनथामसो हालेवनांगोन आरो खेबथामसो हालेवबा मोजां जायो खनथामसो हालेवखांनायनि उनाव हाग्राफोरखौ मोजाङै साफा खालामजोबदो साफा खालामनायनि उनाव औ नोंथाङा लास्टाव मा खालामनांगौ गिदिर गिदिर गिदिर आलि बानायदों आरो गोजौनो जाहाथे अखा हाबा मा जायो दैया लोमस्लाबि बेनि उनाव गिदिर गिदिर आलि बानायदों नोंथां गिदिर गिदिर आलि बानायखांनायनि उनाव बे गिदिर गिदिर आलिखौ प्लास्टिकजों खोबदो आरो बाजारनिफ्राय लाबोनानै प्लास्टिकजों खोबदो बेनि उनाव खोबखांनायनि उनाव मा खालामनांगौ प्लास्टिकआव प्लास्टिक खोबदोंमोना नोंथाङा आलि आलि बेयाव गेजेर गेजेर गब्लं गब्लं मा खालामदो हासिनानै होलांदो आरो हासिनानै होखांनायनि उनाव मा जायो बेनि उनाव जाबाय नालाय माने बेखौ प्लास्टिक बहायनायनि गाहाय जाबाय जाहाथे हाग्राफ्रा रज'यो आरो दंफां लाइफ बिफांफोर रज'यि फानलु बिफां खाथियाव। बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामदो? ओ मा होनो जों फानलु फुलि लाबोदो आरो। नार्सारिफोरनिफ्राय बिखौ नोंथाङा मोजां बिबांनि लाबोनोबा जायखौ एब फुजाया बिखौ ओइच वाइ बिचि दोननाय जायो। हाइ गेल्दिं सिट होनो आरोबि। बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ लाबोनानै जाय जाय बिब प्लास्टिकआव गब्लं गब्लं खालामना लादोंमोन ना? बेयाव नोंथाङा गायलांदो आरो फारि फारिनो लाइन लाइननो। आरो नोंथाङा मोजां आबाद मोननो थाखाय मा खालामनांगौ बे गुदुं गुदुाव एसे एसे मोसौ खि एबा बयलार खि सारै सारै होलांनांगौ आरो नोंथां जाहाथे मोजां हासार मोननानै दंफांआ आय गिदिर गोग्गो महर लाबोयो। बेनि थाखाय बिदिनो मालाबा बै फानलु बिफां खाथियाव माबा जायो ना हाग्रा दुमो बेखौ हाग्राखौ फुयै फु फै होबाय थालांनांगौ आरो। ओ बेहा माखासे फानलौ बिफाङा माखासे मोगा मोगिफोरजोंबो मा जागोनो जेंनाफोरनि गेजेरजों माखासे सु माबानांगौ जायो आरो मोगा मोगि जानांगौ जायो। बेबायदिनो मा जायो एम्फौफोर जायो आरो नोंथां फानलु बिफांखौबो। बिनि थाखायनो एम्फौ जानो हायैनि माखासे इनसिक्टिसाइदस होननाय जायो जायखौ बाजारनिफ्राय मोननाय जायो बेखौ नोंथाङा लाब बोनानै होफैनांगोन आरो दंबा बेयाव फानलु फिफां फिफां। माबा ना मा होनो सारना होफैनांगोन आरो दैजों। गलायनानै जाहाथे एम्फौ एनलाफ्रा जानो हाया। बेबायदिनो फानलु बिफाङा मोजां बिबांनि मा होनो फिथाइ थाइनो थाखाय माखासे मुलिफोर दङ जायखौ बाजाराव मोननै जायो बेखौबो गेजेर गेजेर होबाय था नांगौ आरो। जाहाथे दंफाङा मा होनो फिफाङा गोबां बिबांनि फिथाइ होगोन नोंनो। बेनि उनाव नों बुंनो थाङोब्ला नोङो इरिगोसोन फिसलिटि खालामना होनांगौ। जेरै दै गेजेर गेजेर मा होनो मालाबा सान्दुं गोसा जायोबा रानस्रावजोबो ना? बेनि थाखायनो मै सम सम मा खालामनांगौ दैबो सारना होनांगौ आरो बै पाइपजों। नोंथाङा इरिगेसननि बिसटेटिब खालामना लाबा मोजां जायो। बेनि उनावहाय दङ। बिखौ मा होनो नोंथाङा मास मोननै नङाबा मास मोनथाम उनावनो फानलुनि आबादखौ मोननाय जायो आरो नोंथां। जेला फानलुनि आबाद मोनो नोंहा ओहो खानांगोन आरो खानानै नोंथाङा हलसेलावबो फानहरनो हायो। आरो नोंथाङा नोंनो खाथिनि बाजारफोर थाराइब्रैयाव थांनानै नोंथाङा गावनो फानहैनो हागोन? नो मा होनो बे फानलुखौ नोंथाङा मा आसार खालामनानै फाननो हायो। फोराननानैबो फाननो हायो आरो नोंथां। फोराननानै फानोबाथ' गोबां बिसिबांनि लाब मुलाम्फा जायो नोंहा? आरो नोंहा हलसेलाव हरबाथाय नोंहा खम बिबांनि लाब जायो आरो नोंनो हाथायाव थांनानै फानथारोब्ला नोंहा बांसिन बिबांनि मुलाम्फा जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय नोङो बिखौ आसारबो खालामनो हायो। जेरै फानलु सिब्र' होनो। बिदिनो फानलु सिब्रुफ्राथ' खिं सिलियोनो। बेबायदिनो गोब फानलु बोरदोन होनो नों माने आबादनि सायाव आ मानि सायाव आबाद खालामगोन बि सायाव आरो नोंथां। बेबायदिनो आङो बिराद मो जोबोद मुलाम्फा खामायो मुलाम्फा खामायनानै आङो न'खरखौ खुंगा सिनो दङ' बेबायदिनो दासिमबो आङो खहा जाफेराखै आरो नोंथां जुदि बोथोरनि सायाव आरो नोंथां मालाबा गोबां बिबांनि अखा हायोबा सारन्थाइ गोग्लैयोबा आबादखौबो खहा खालामो आरो। नाथाय ओरैनोथ' दासान्दि भगवाननि अननायाव जेबो जाफेराखै। आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङाबो बुंदोंमोनना गय आबादनि बारै एसे खिथादोंमोन नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होदो दे जाहाथे आंङो इयुनाव मावनो हायो
औ नोंथां नोंनि बुंनाय बाथ थ्राफ्रा सैथोआनो बिदिब्ला आं नोंथांनो गय आबाद मावनायनि सोमोन्दै फोरमायलांनोसै ओ गय आबाद होननानै बुङोब्ला बियो मोनसे मोजां आबाद होननानै बुंनांगोन मानोना जोङो गय आबादनि थाखाय जोङो बांद्राय एसेबां मानि जोङो खस्थ' खालामनांगौ एबा बे गय आबादखौ नायबाय थानांगौनि गोनां थि गैया माने जोङो खेबसे गायनानै दोनबानो जोङो जोंहा खेबसे गायनानै दोनबानो जोंहा माने बेखौ मा खालामनो हायो गायनानै दोनबानो जेबो बेखौ थाबाय थानाङा एबा नायबाय था नाङा लसिनो जोङो इखौ दोननो हायो आरोना जों बेखौ जोथोन लाबाय थानांगौनि बारा गोनांथि जाया बि जेब्ला आं गय आबाद मावनायनि नोंथांनो माखासे खान्थिफोरखौ एबा नेमफोरखौ खिन्थालांनोसै गिबियावनो जोङो गयखौ
जोङो जावैनानै लाग्रोनांगोन एबा फुलि खालामनानै लाग्रोनांगोन बियो जोङो गिबियाव गयखौ जावैनोब्ला जोङो गय फिथाइखौ फिफांनिफ्राय हाननानै गया एसे मोनफ्राम नांगोन गयखौ जावैनोबा फुलि खालामनोबा गया गोथांबा बांद्राय बे बे फुलि जानायाव मोजां जाया माने गयखौ जोङो एसे गोमोनफ्रामखौ हाननानै जोङो हायाव बेखौ फबनानै दोननांगोन बे फबनायनि उनाव जोङो बिनि सायाव जाहाथे गया गाज्रि जाया मोजाङै खिलियो बिनि थाखाय जोंनो जिगा गाबफोर खोबनानै होनांगोन बिनि उनाव जोङो बेखौ बोसोरसेनि उनाव फिन बे गय फुलिखौ जोङो गायस्लायफिननांगोन गायस्लायफिननानै आरो बेखौ जोङो बोसोरसे नेबाव नांगोन बिनि उनावसो जोङो एसे गया मानसिनि मोदोमनि जानजिसेफ्राम जायोब्ला जोङो बेखौ मेन आबाद एबा गाहाय आबादनि थाखाय जों बेखौ गायहैनांगोन
जोङो
गय आबाद मावनो थाखाय जोङो माखासे हानिबो हायाबो जोंहा एसे मोजां जानांगोन हाया जोङो एसे सिदोमा जानांगोन गय आबादनि थाखाय आरो गय आबादनि थाखाय बोथोरा एसे गुसु जानांगोन एसे बांद्राय बांद्रायबो गुदुङाबो जाया बोथोरा एसे गुसु आरो सम सम अखा हाबाय थानाय बोथोरखौ थान्दा लुबैयो आरोना गय आबोनि थाखाय बोथोरा। थान्दा जानांगौ जायो बिनि थाखायनो जोङो बांसिनै जोङो मेघालय भुटान आसाम। आरो बेजों लोगोसे सोनाब बेंगल बेजों लोगोसे। खोला भारतनि माखासे दाब दाब जायगायाव जोङो बांसिनै गय आबादखौ मोनना नाय जायो आरो नाथाय जोङो सा भारताव बे जे जाय जायगायाव एसे ग जायगा बे जायगायाव जोङो गय आबादखौ मावनाय जाया। जोंनि आसाम हादरसेयावबो गय आबादा गोबां जायो बे गय आबादनि थाखाय।
आसाम हादरसाया एसे मोजां होननानै जों बुंनो हायो। बिनि थाखाय आरो जोङो आं नोंथांनो खो फोरमायनो नागिर दों दि गय आबाद मावनायाव जों माब्रै गायनांगौ गयखौ जोङो गिबियाव फुलिखौ आं नोंथांनो खिन्थाखाबाय फुलिखौ बानायनानै लाग्रोनांगोन। जोङो फुलि बानायनायाव जोङो खमावब्लाबो बोसोरनै बा बोसोरथामा बे नांगोन आरोना बिनि उनावसो जोङो गयखौ गायनो हायो गय गायनो थाखाय जोङो
जोङो जेखि जाया जों हा लादो बे हाखौ जोङो मोजाङै हालेवनानै मोजाङै फोमोननानै लाग्रोदो बिनि उनाव जोङो गयखौ गायनो हायो गयनि
जोङो
ओ
नय फुट दस फुट बिदि गयजों गय बिनि जान्थायाव जोङो गायनांगौ जायो मानोना गया। गोजौ देरलाङो आरो बिलाइआ गावराव-गावराव जायो नालाय बेनि थाखाय जोङो जानथायखौ। जोङो खमावब्लाबो बा फुटनि। गोजानाव लानांगौ आरो बा फुटनि खमाव लानो नाङा बिदिब्ला गयआ। मोजाङै फिथाइ होआ। जोङो बा फुट निफ्राय जोङो जि फुटनि गेजेराव गयजों गयनि जान्थायाइखौ जोङो। गायनांगौ जायो गिबियाव जोङो गय गायनो थाखायश
थाखाय हाखौ। मोजाङै हाखर जावनानै लाग्रोनांगोन बेयाव जोङो गय आबाद।
बे गायनाय समाव जोङो। मोसौनि गोबोरखि हासारखौ होनो हायो गय आबादनि थाखाय मोसौनि गोबोरखि थि गोबोरखिया जो जोबोद गोनां बियो
गया-गय आबादखौ देरनायाव जोबोद गोबोरखि आबादा गोबोरखि हासारा जोबोद। हेफाजाब होयो बेनि थाखायनो जों गायनाय समाव गोबोरखि हासारखौ होफानांगौ। बिनि उनाव जोङो गय फुलिखौ गायदो गय फुलिखौ गायनानै जों। मोजाङै हाखौ। दुफु-दुफु सिफ्लेनानै लानानै बेखौ जोङो मोजाङै गोरायै दोसोनांगौ जाहाथे बे गय फुलि गायनाय जायगायाव अखा हानाय एबा दैफोरा रोदा सिङाव हाबलाङा बेनि था बेखौ जों नोजोर होनांगौ मानोना जों मोजाङै दोसोआबा बे गय फुलि गायनायाव‌ बेयाव जोङो गया थैनोबो हागौ बिनि उनाव गायखां